ओ खोनाबायना नोंथाङा औ।
औ खोनादों नोंथां ओ दायो नोंथां जोङो माखासे जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि गियाननि सायाव एसे सावरायनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। खोनादों हागोन नोंथां सावरायजागोन।
अ बिदिब्ला जागायसै नोंथां। दोरोङारि गियान होननानै बुंनाय लोगो लोगो जोङो ओ जेब्लानि फ्राय जोङो संसार जाबोदोंमोन बै समनिफ्राय जोङो आजै आजौनिफ्राय सोलोंनानै लाबोनानै मोनसे मुगानिफ्राय मोन मोनसे मुगा बारस्लायबोबाय थानानै जोङो सोलोंनानै जा मोनबोदों बैफोर मुवा बेसाद बाहायनाय आबाद मावनायफ्राव जानाय लोंनायफ्राव बाहायनाय मुवा बेसादफोर बैसोरखौनो जोङो दोरोङारि गियान होननानै बुंना लानो हायो आथिखालाव जोंनि ओ दोरोंबारि बाहायनाय दोरोङारि गियान बाहायनाया ओ बर' समाजाव गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनो बिदिनो आबाद मावनायाव दानाय लु नायाव ओ मै हुर खालामनायाव आरो ओ जानाय लोंनायाव बेफोराव जोंनि दोरोङारि बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो।
ओ दोरोङारि होननानै बुङोब्ला जोङो दोरोङारिनि सायावनो जोङो जोंनि माखासे हाबा हुखा बैफोरो सोनारनायखौ जों नुनो मोननाय जायो ओ बेबियनो बिदिनो दोरोङारिया जोंनि बर' हारियावल नङा बियो बुहुमाव थानाय गासैबो हारियावनो गोथौ सोमोन्दो दङ। दोरोङारि गियान होनना बुङोब्ला जों गुबैयै ओ बर'फोरनि अनगायैबो गुबुन हारिफोराबो दोरोङारि गियान थानायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो बुहुमाव थानाय गासैबो हारि हारिस हारिमाफोर बिसोरो गासिनियावबो दोरोङारि गियानखौ जोङो आजै आजौनिफ्राय फैनानै आथिखालनि मुगायाव सोलोंनायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथांनिब्ला दोरोंगारि दोरोङारि गियान होनोब्ला नोंथाङा मा सानो नोंथांनियावहाय?
उम साबायखर थाबाय नोंथाङा आंखौ बुंनो खाबु होनायनि थाखाय ओ दोरोङारि गियान जिहेथु जोंनि आयदाया बे सरासनस्रायै बे दोरोङारि गियान होननानै अ बुङोब्ला गोदो गोदाय समनिफ्राय ओ सुबुं माहारिफ्रा मा मावनानै जाबोदों अदेबानि मा खालामनानै थांनानै थाबोदों गावनि जिउखौ खुंनायाव माबायदि थासारिजों मोगा मोगि जानानै बिसोरो गावसोरनि जेंनाखौ माबायदि खालामनानै सुस्रांबोदों बेफोरखौ मावनाय बे मावनाया आजि आजिखालाव अदेबानि आथि खालाव जा बायदि बोहैबोगासिनो दङ बेखौनो दोरोङारि गियान होननानै जोङो बुंनो हायो आरो नोंथां ओ जेरैबायदि जोङो बर समाजनि गेजेराव नायोब्ला बे दोरोङारि खान्थिया बर समाजाव गोबाङैनो गुवारै जायगा आ आवग्रिनानै थानायखौ जोङो नुनो मोननो हायो। जेरैबायदि जोङो बेखौ बाहागो खालाम खालाम सावरायनो थाङोब्ला जोङो मोननो हायो जे सुबुं मुलि बाहायनाय ओ बरफोरनि आसार खान थि अ जेरै ओ लोगोसेनो बैफोरख खालामनाय दानाय लुनाय मावनाय दांनाय बेफ गासिबो ओ जोङो बरफोरनि दोरोङारि गियाना एसेब्लाबो हाबनानै दङ होननायखौ जोङो मोननो हायो आरो नोंथां ओ आं बिदिनो सुबुं मुलि बाहायनायनि गेजेराव बरफोरनियाव माबायदि दोरोङारि गियान दङ आं बेखौ नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायथिनो सानदों ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला सु ओ सुबुं मुलि होननानै बुङोब्ला ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां लाइफांखौ लानानै लोमजानाय देहा गाज्रि मोननाय ओ उदै सानाय बेफोराव बायदि ओ मिथिंगानिफ्रायनो बिफांनि बिलाइ रोदाखौ लानानै गावनि देहाखौ ओ मोजाङै ओ अदेबानि गोख्रों खालामनो नाजानाय बेफोरबायदि ओ हाबायाव बरफोरनि गेजेराव जोङो जानायखौ नुनो मोनो जाय बिया माखासे दोरोङारि बोहैबोनाय उम जोङो ओ सावरायनो थाङोब्ला सुबुं मुलि महरै बेफोरनि गेजेराव मोननो हायो जे ओ जोग्लावरि बिनि उनाव ओ असुमै जायखौ जा ओ जाब्रां होननानै बुङो।
नोंगौ नोंथां
बेबायदिनो जोग्लावरि उ आरो गोबां देहा गाज्रि मोननायाव जाजानाय जेरैबायदि अह देहा गाज्रि जायोबा अह उसुमैजों ना गोरानजों ओम फुदुंनानै जानाय बेफोरबायदि ओ ओंख्रि संनानै जानायखौ जोङो मोननो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो सुबुं मुलियाव आरो जानाय लोंनायनि अनगायैबो आखाइ बौनाय ओ उदै सानाय बेफोरजोंबो बेफोरावबो गोबां फुननानै लानाय औ सुबुं मुलिफोरखौ मोननो हायो जेरैबायदि आसि गोथां जायोबा सिजौ ओ बिलाइनि ओ हा-हाखावनानै जा सिजौ बिलाइखौ आ-आसियाव सोनानै लानाय बेबायदि ओ सुबुं मुलि बाहायनाय जोङो बर समाजाव नुनो मोनो आरो नोंथां आरो बिदिनो अ उदै सायोबा सफारि बिजौ सिफ्रिनानै जानाय ओ खुरफोर जायोब्ला थुलुसि बिलाइ आरो संख्रि होनानै ओम खरुआव फुननाय बेफोरबायदि ओ सावगारिखौ अदेबानि बेफोरबायदि खान्थिखौ जोङो बर समाजनि गेजेराव फैबाय थानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो आरोबाव सुबुं ओ सुबुंफोरनि अदेबानि बर समाजनि दोरोङारि गियान होननानै सावरायनो थाङोब्ला आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमायबावनो सानदों दि मावनाय दांनायाव बरफोरा माबायदि ओ दोरोङारि गियानखौ बाहायबोदों होननानै बे दोरोङारि गियान बाहायनाया बर समाजनि गेजेराव ओ मोननो थाङोब्ला दासिमबोहालागै मोनसे गोथौ जायगाखौ आवग्रिनानै दङ सानायखौ जोङो नुनो मोना जेरैबायदि आं नोंथांनि फोरमायनो सानदों जे माइ आबाद मावनाय माइ आबाद मावनो थाखाय ओ बेखौ बोथोर लायै बोथोर मावनाय जायो जेरैबायदि ओ दैज्लां बोथोराव मावोब्ला ओ माइ आबादनि थाखाय ओ जेब्लाबो दैया गोनांथि जायो बे दैनि अनगायै ओ माइ आबादखौ मावनो हानाय जाया आरो नोंथां। गिबियावनो ओ मोसौजों नांगाल लानानै ओ जुंगालजों लोगोसे बे ओ माइ माइ दुब्लिखौ अ हालौवग्रोनाय जायो। हालौवखांनायनि उनाव माइखौ ओ खोथिया महरै उ फोग्रोनाय जायो जेरैबायदि खोथिया फोनो थाखाय गिबियावनो माइखौ दैफोराव हरनैबा हरथाम सोमनानै दोननाय जायो बेनि उनाव नआव लाबोनानै बेखौ गाजा बेरनायसिम ओ दोनो आरो जेब्ला गाजा बेरो अब्ला बेखौ दुब्लियाव फोहैनाय जायो बेबायदिनो फोखांनायनि उनाव रजनानै ओ गायजानाय महराव माइया जायोब्ला बेखौ हा फोमोननानै ओ थख थख गायनाय जायो बे गायनायनि सिगां माखासे हालौवनाय फोमोननाय हाखौ फोमोननायनि माखासे खान्थिफोरबो जोङो मोननाय जायो जेरैबायदि ओ मै होनाय ओ नांगालजों एवनाय ओ आलि फास दाननाय बेफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो नोंथा बेफोरखौ बेफोरबायदि महरजोंनो जोङो माइ गायनायखौ आबुं खालामनाय जायो। ओ बेबायदिनो बे माइ गायनायनि आदब खान्थिखौ आथि खालाव ओ नायोब्ला आ हालौवनायनि सोलायै अदेबानि टेक नांगालजों हालेवनायनि सोलायै ओ टेक्टरजों हालेवनायखौ जोङो बांसिन बिबांनि नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां नोंथांनि बायदिबा हालौवनाय आरो सुबुं मुलिनि अनगायै नोंथाङा मिथि नाय बरफोरा माबायदि दोरोङारि खान्थि बाहायबावो होननानै नोंथाङा मिथियो
नंगौ नोंथां आ बर' नोंथां बुंनाय बायदिनो आबाद मावनायनि गेजेरजों माखासे दोरोङारि गियानखौ खौ मोननो हायो बिदिनो बर'फोरनि दोरोङारि होननानै बुङोब्लाबो गुबैयै सुबुंफोरनि खुगा खुगा दोरों खौ मिथिनो मोननाय जायो मानोना बर'फोरा गोदो गोदाय सुबुंफोरनि खुगा खुगानि गेजेरजोंनो सोलोंबोनानै माखासे दोरोङारि गियानफोरबो सोलोंना लादों। बेबायदिनो बर'फोरनि दोरोङारि होननाय बा बैखौ जोङो आ थोंजोङै सुबुं बिदिनो हारिमुनि गेजेरजों मा खासे गुबुन मुं दोननानै माबानाय खौ नुनो मोननाय जायो। बिनि अनगायैबो जोङो माखासे सुब होननानै आ सुबुं मुलिनि अनगायै आरो आ आबाद मावनायनि अनगायैबो बैफोर आ जा सुबुंफोरनि जा जिउआव खुंनायावहाय थांनानै थानायाव बाहायनाय जा जानाय लोंनाय आरो जानाय लोंनाय आरो बिद दिनो ओ बर'फोरनि माखासे फोरबो खुंनाय फोरबो खुंनायनि अनगायैबो बेसादारि माखासे आगजुफोर बाहाय नाय बैफोरनि गेजेरजों आनो जोङो माखासे दोरोङारि गियानखौ नुनो मोननाय जायो। दोरोङारि गियाना जोंनियाव बर'फोरनियावहाय गोबां रोखोमै जों मोननाय जायो। जेरै जोङो खुगा खुगा सोलिबोनाय माखासे बाथ्रा फाव आ बाथ्रा फान्दाय रायनाय बायदि बायदि बैफोर आ दोरोङारि गियानखौ गोबाङैनो मोननाय जायो। बेफोरनि अनगायैबो जोङो बेसादारि जिउ खुंनायाव बाहायनाय थानाय सुबुंनि गियान आरो बैफोर दोरोङारि गियानानो जाबाय जोंनिया आबादाव बाहायनाय आ माइज्लि माबानाय नोंथां होननाय बायदिनो माइज्लि खासायख'नाय। आबाद मावनाय, जाम्फै हानाय बिनि अनगायैबो जोङो माखासे बर'फोरनियाव ओ फिनानै जानाय एबा थिनानै जानाय माखासे दोरोङारि गियान बैफोरखौ मोननाय जायो जेरै फिनानै जानायाव जोङो आ बर'फोरनियावहाय इन्दि एम्बौ फिसिनाय, दाउ, अम मा फिसिनाय बैफोर दोरोङारि गियानखौ मोननाय जायो। बेफोरनि अनगायैबो जोङो बर'फोरनियावहाय जि दानाय जि दानाय आरो दाउ, अमा लानानै गावसिनि माखासे न'खरखौ दैदेनलांनानै दैदेनलांनायखौ जोङो जोंनियाव नुनो मोननाय जायो। बेफोरनि अनगायैबो जोङो बर'फोरनि दोरोङारि गियानखौ माखासे आथिखालनि मुगायावहाय आ थुनलाइफ्रावबो लिरनानै दोनलांनायखौ नुनो मोनदों थुनलाइगिरिफोरा। बैफोरनि गेजेरजों जोंनि बर'नि दोरोङारि आ जा गियान बैफोरखौ जोङो आ मिन्थिनो मोननाय जादों आरो गोथाङै थि रोखोमै जोङो लाखिनो हानायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेफोरबायदिनो माखासे जोङो बुंनो हान्थोनांगोन मैहुर खालामनायनि गेजेरजों जोङो माखासे आ दोरोङारि गियानखौबो मोननायखौ नुनो मोनदों। मैहुर खालामनाया जाहैबाय आ जोंनिया जेरैहाय जेखाइ, खबाइ ना आ ना हमनायाव बाहायनाय जे आ जेखाइ आरो खबाइ सेन खाखि खबाइ बेफोरखौ बाहायनाय जेरै ना सारनायनि थाखाय जे बेफोरखौ बाहायनाय बिनि अनगायैबो मैहुर खालामनायाव आ नांगौ जानाय बोरला, बाथुल, जं, गन आरो खदाल बेफोरखौबो गोनां जायो सिखा रुवा बिनि अनगायै गोबां माबाखौ नुनो मोननाय जायो आ बाहायनायखौ बेसाद मैहुर खालामनायावहाय बेबायदिनो जोङो माखासे बुंनो थाङोब्ला आ दोरोङारि गियानाव बेरखांनाय माखासे थुनलाइयाव बेरखांनाय आ सल'माफोरावनो बुंनो हानांगोन। बिदिनो दोरोङारि गियान बुंनो हांब्ला बै आ बिथां आ मैहुर सल'मायाव जों माखासे बेरखांनायखौ नुनो मोनदों बिनि अनगायैबो गोबां दोरोङारि गियानखौ जोङो नोंथां बुंलांनाय बायदिनो आथिखालाव माखासे दोरोङारि गियाना जोंनियाव सोलायनाय फैनायखौबो नुनो मोनदों आ बिदिनो सोलायनाय फैनो थांनाय खौ नुयो होनोब्ला नोंथां बुंनाय बायदि माखासे जाबायदि गोदोनि जुगावहाय दोरोङारि गियानजों मोसौजों हाल एवनानै आ जोंनियावहाय माइ आबादखौ आ बानायनाय जायोमोन बेबायदिनो आथिखालनि जुगावहाय जोङो आलि फास दानालासेनो ट्रेक्टरजोंनो खेबसेयैनो आलि फास दान नाय बेफोर जाबोखाबाय आरो ट्रेक्टरजों हालेवनायनै हेल हालेवनानै आ खेबसेनो माइ गायनो हानाय बैफोर सुबिदाखौ नुबाय आरो माइ फोनायावबो ट्रेक्टरजोंनो हालेवनानै खौबो नुनो मोनबाय। बे सोमनाय आरो माइज्लि माइज्लि बासिनाय बैफोर माइज्लि बासिनायाल' एसे बर'नि दोरोङारि गियाना बेफोर थालांनायखौ नुनो मोनदों आरो नांगाल आरो मोसौजों हालौवालासेनो जोंनियावहाय आथिखालनि मुगायाव ओ जोङो माखासे ओ बिदिनो